रोखायैनो खोनाफैनो हादों खो हेलौ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दङ नामा
औ दङ नोंथां
नोंथाङा दा ओैनो दंबा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय फरायनायजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन रोंगौथि थानाया जोंनि माबोरै
औ हागोन नोंथां दा जोंहा फरायसाफोरा। ओ फरायनाय आयदाखौल' गोसो होआ जासे दा फरायनायजों लोगोसे दानि। मुगायाव जोंहा गुबुन गुबुन रोंगौथिनि गोनांथि जादों। जोंहा कम्प-कम्पिउटारनि रोंगौथि गोनां कम्पिउटार। ओ। बायदिसिना गेलेमु गेलेनायफोर एबा। ओ जोंहा बायदिसिना। रोंगौथिफोर जेरै ओ। ओम। दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासिबो आयदायानो जोंनि। ओ। दानि जुगनि गथ'सा एबा फरायसाफोरनि थाखाय जबोरै गोनांथार। बेखायनो फरायसाफोरा फरायनायखौल मोनसे बिजों हिसाबै बा सानना ललासे फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना।